औ औ खोनादों नोंथां।
दा नोंथांजों आं फरायनायनि सायाव एसे रायज्लायनोसै आरो।
न औ। फरायनाय होनोब्लाथ' जोंनो फरायनाया जोबोर इम्परटेन्ट नङा होमबा फराय जों गसैखौबो बुजिनो हायो आरो फरायब्लासो जों गियानबो मोनो। फरायनायनि गेजेरजों बायदिसिना बुहुमाव थानाय गासैखौ जों मिथिना मोनो आरो फरायनायनि गेजेरजों बिजाबावबो गासै मोननो थाङो नालाय बिजाबनि गेजेरजोंबो जोङो। बबे हादराव मा दं बबे हादराव मायो मानिफ्राय सोमजियो बेफोरखौ। जों गसैखौबो बिजाबनि गेजेरजों सो मोन्नो थाङो आरो सोलोंथायाइ लायोब्लासो जों गियानखौबो मोनो।
औ।
दाथ' गोदोनि मानसिफोरा बेफोरबायदि एसेबां फरायामोन आरो बांसिन मानो बांसिनानो बिदि मेट्रिक पासफोर जाना थायो आरो खायसे खायसेथ' फरायानोमोन आरो बांसिनानो।
औ।
बयबो फरायखायो गोनाङानो जा गैयियानो जा रावबो ओरैनो थाया आरो इसेबाबो फरायो। क्लास टेनसिमबाबो फरायो क्लास टेनसिम माने मिनिमाम मेट्रिक खिनिखौथ' पास खालामखाथारो दानिया आरो मेट्रिकगाव पास जानो हाया खालामनो हायाबाथ' जेबोआानो मुलाम्फा गैया होननाय बायदिसो दा। मेट्रिक खिनिखौ पास जानानै दोनथारनो हाबा मोजां जायो आरो माने साख्रि बाख्रिफोरबो एसे नाजानो हायो आरो टेन पास जाबाथाय जोंङनो सार्टिफिकेटखौ नांगौ ना जोंनो आरो गोजानाव खामानि मावनो थांनोबाबो नों औ मोमोजां खामानि नांगौबा नोंनो कुवालिफिकेसनखौबो इसे बुरजा नांगौ जायो आरो।
औ औ नंगौ।
दा नोंथाङा मा सानो ओरैनो उम।
टेन पासखौ नांथारगौ।
औ नांगौ मोजां खामानि मावनो थाखायबो जोंनो फरायनायखौ नांथारगौ आरो।
औ। फरायनाया इम्परटेन्ट आरोना मानसिनि जिउआव।
उम। फरायोब्लासो जोंनाव आरो मानसिफोरजों रायलायनोबो एसेबाबो कनफिदेन्स फैयो आरो नों आरो बेखौ जेबो रोङाबाथाय नोङो मानसिफोरजों राय्लायनोबो गाव लाजिनाय मोनो आरो आंनि रायलायनाया गोनां जाया बिदि साननाय फैयो आरो माने इसेबाबो ओ। गोजानाव थाङोबाबो जों दा जों बहाबा थांबानो जों इंलिसफोर रायलाय खायसेथ' जोंनि जाथिखौ जोंनि फाखा फाखौ रोङा ना। हारसाफोरखौबो रोंनो नागिरा बेलेग जायगानि मानसिफोरा दायो इंलिसनि बेबो बुंबा जों इसेबाबो बुजिनो हानांबायना। बिदि जायो आरो खायसेफ्रा आरो हिन्दी बो रोङि थायो आरो। बेलेग जाथिफोराबो जा साउथ फोरनियानो हिन्दीखौ बुजिबांनो नागिर ना दा जों इंलिसफोरखौ इसे इनै बेबाबो बुजिनो हानांगोन आरो दानि जुगाव।
ओम।
दा जेनेबा मायबा मोनसे बायोबा जेनेबा मुलिफोरबाबो जिबाबो बायोबा जों बेखौ फरायनो रोंगा जों बे मुलिया एक्सपायार दडेट थांदों मादोंं बेखौ जों नायनानै जानो रोंगोन ना दा फरायाबाथ' जों बेफोरखौ नायनोबो रोंनाय नङा बिदिनो बेफोरखौ जाफ्लालाबायनानै खायसे उदैफोर गाज्रि जायो बिदिनो मोनसे खहा जागोन आरो बेफोर बायदि इसेबाबो रोंनो जाथारनांगोन आरो बुरजा फरायाबाबो नों गावनि आन्थाखिनिखौ रोंनानै थाथारनांगौ आरो आरो पिसाराव गथ'फोरखौ फोरोंनो थाखायबोथ' बिमा बिफायाव रोंनाय जाथार नांगो दानि जुगाव आरो जाखाथारा फरायनो रोङाबा नों गाव फरायनो इसेबाबो रोंबासो नों गथ'खौबो फोरोंनो हागोन ना
औ नंगौ
औ जायखिया गावनो रोंजासिम आखर लिरनो गावनि नामफोरखौथ' लिरनो रोंखाथारनांगौ दानि जुगाव
औ औ
थ जोबो बु बुहुदनो दा माबा फैयो आरो बेफोरबायदि आस सनिफोर जेनेबा आयजोफोरनिबो नैफोरावनो खायसे खायसे ए गावनि सार्टिफिकेट गैयिनि थाखायबो थालांनांगौ जायो आरो दा सोरहाबाबो एसे फरायनायफोर दंबा बेफोरावबो नोङो आसनिफोरखौ मोननो हायो आरो बेफोरनिबो फैयो नालाय फरायनायफोरनिबो इसे जेनेबा टेन पास जानाय ओइट पास जानायफोरनिबो फैयो नालाय
औ
जाय बेखौनो फरआाबानो मोना जालाङो दा फिउसारावथ' आरो बांसिनसो जालांगोन आरो बेफोरबायदि गोदान गोदान नेम फैनाय फरायाबा जायो बेफोरबायदि बेनिखायनो जों फरायथारनांगौ आरो दा सिगाङा बेसेसिम फरायगासिनो
उम आं फरायनाया दा दोनथ'बाय
औ बेसेसोम फरायनायमोनओफ्राय
आंबो बारा फरायाखै बिदिनो जिनै सेकेणड इयारालासे फरायदों
औ औ
माने फिसाख दा आं हटेलाव
औ
सेभनि खामानि मावो
औ
आजिखालि फिसा फिनला कम्पानिफोराव मावनोबो टेन पासखौ ना थारगौ आरो ना
औ नोङो मोजां सेलारि नांगौबा नोङो फरायनो नांथारगोन आरो इसेबाबो टेन खिनिखौ पास खालाम नांथारगोन आरो
औ
जों टेना बर्डनि जाहैबाय नालाय औ नांथारगै
उम आरो माबाफोर आइडिया दों नामा नोंथांनाव?
आइदियाथ' मा बुंनो बेफोरबायदिनो आरो फरायनायालाय गासिनाबो दानथ' फरायहैयो दा नों जब मावनो थाखायबो जों आरो राबो मास्टार जानो थाखायथ' जों आरो बि ए एम ए कमप्लिटल खालामनानै दोनबाबो जाया आरो दानिया। गोदान गोदान कर्स लानांगौ दा बि ओ टेट होनो थाख खायथ जों बि एड दि एल एड नांखाथारगौ आरो बिदि गावबा गाव थांखि थायो आरो सोरहाबा दा प्रफेसारफोर जानायनि थांखिबाथ' नों आरो एम ए बो पास खालामथारनांगोन। आरो लोगोसे नेट लानांगोन। नेट इक्जाम बेफोर नेट इक्जाम बेफोरखौ होथारनांगोन आरो। थ' एख'आनो मास्टार जायनि खोथा मोना आरो दा आरो दिफेन्सफोरबाथ' जों थेन पा फास जानाबो मोननो हायो आरो नोंनि थांखियो नों दिडिफेन्स लाइनावबाथाय नोङो डिग्रि ओइस एस खौ फरायनायनि जेबो माबा गैखाया नों थांखि दङ'बा जेनेबादि फेन्स आव मावनायनि जेबो थांखि दंबा नोङो टेन पास जानानैबो नोङो ट्राइ खालामनो हायो आरो खारनाय बारनायफोरखौ आरो नोंहा जेबो थांखि बे गैयाबाथाय एसेबां फरायनानैबो लाब गैया होननाय बायदिसो जाबाय गावबा गाव थांखि थायोबासो नोङो आरो खायसे डिग्रि लायाबा बिनो कर्सफोर लालाङोना बिदिबो लानो हायो आरो कर्सफोरखौ।
औ आजिखालि कर्स टुवेल्भ पास जाबानो आजिखालि कर्स मोनो आरो ना।
औ
हटेल मेनेजमेन्ट बिदि नार्सिं बेफोरखौ सर आजिखालि सरकारि साख्रिखौल' नागिरना लाब
उम औ प्राइभेटयावबाबो मावनानै थानांगौ आ सरकारि साख्रिखौथ' रावबो मोनजोबाना गासिबो
औ
गासैबो खाफालाव थाया एसे नाजाबाबो मोनाखैसै थालाङो औ
साख्रि नायग्राफोराबो बांबाय आजिखालि
औ
दोनि बायदि नंला गोदोफोरथ' ओरैनो मोनलाबायोमोनदां ओइथ पासफोरावनो
टेन पास टुवेल्भ पास ओइथफोरावनो मोनलाबायोमोन गोदो
उम
दानिया एभेलेबेल जाबाय आदो बायखानानैबो दोनलायबावो दानि मानसिफ्रा।
औ बायखाना फैसा मोनो सरखारि साख्रिखौ
ओं फैसानि सायावसो होन्नाय बायदि जाबाय साख्रियाबो
औ
जिखिनि साख्रिनि थाखाय फरायाबाबो गावनि रोंगौथि बिनि थाखाय फरायनानै थानाया मोजां जायो आरो दानि जुगाव गासैबो साख्रिखौल' मोनखागोन होननानै साननानै थानानै जाया नालाय।
औ फरायस फरायनाया माने साख्रिनिल' थाखाय नङा आरो ना गावनि कमिउनिकेसननि थाखाय जोबोद गोनांथार फरायनाया।
दा जों मबाइल नायनोबाबोथ' जोङो फ रोंनांगोन ना फरायनो ना सोरनोबा मिसेस हरनोबाबो नोङो थुनो रोङाबा लिरनो रोङाबा बोरै हरगोन मेसेसखौ बेबायदि जागोन। नों इउटुबाव मायबा मोनसे नायनोबा नों सार्च खालामनो थाखाय नों लिरनोबो रोंनां बाय ना आरो निउसफोराव होयोबाबो जेनेबा निउस पेपार मबाइलावबोथ' पेसबुकआव आजिखालि पेसबुकआवनो होजु बो नि लिरनानै। दा बेफोरखौ पिकसारखौल' नायनानैथ' बुजिनानै थायाना नों माव मा जादों बेखौ फरायनोबो रोंनांगोन नों होनबासो नों बुजिगोन।
औ औ। ओंखायनो फरायनाया गोनां।
औ औ दा जोंनि बर'फोराथ' गोदो बहुत गोलैसोनानै थायोमोन आरो बिदिनो फरायि दङमोन ना बांसिनानो दानिया फरायनायानो जाबाय आरो रावबो फरायै गैया। जाय गैबाबो न'आव दंबाबो गैयाबाबो आजिखालिथ' आरो गासिबो सरकारिफोरा फ्रियानो मोनजोबो। सरकारि स्कुलावथ' बिजाबनिफ्राय बेग निफ्राय फारसेनिफ्राय मोनजोबो आरो जानाय लोंनाय जेबो खरसआनो थाङा आरो सरकारि स्कुलाव। सरकारि स्कुलाव मोजांसो गावनि सायावसो नालाय गासिबो। नोङो रोंबा गोसोबा सर स्कुलावबाबो हायो प्राइभेटावबाबो हायो आरो जेरावबो हायो गासैबो गांसेयावसो नों रोङाबा टिउसन जेसे होबाबो नों जेसे फरायबाबो नों गाव गोसो होआबा नोंखौ रावबो मालाया गोसोआव लाहोनो हाया आरो उम।
औ।
आंथ' खोनानो मोनदों गोदो गोदोनि मानसिफ्रा स्कुलाव थांनो थिनोबा दंफां सा सा गाखोना थायोमोन नो माथो ‍?
खोनायो जोंबो स्कुलाव थांनो होनना थांनानै लामा ससेयाव बहाबा गेलेनानै थालांनाय मानाय बिदि खोनायोमोन आरो।
औ
दे होनबा नोंथां टाइमआ जाबाय जोंना।
औ दे नोंथां गोजोन्थों।
गोजोनथों।